औ हेल' हेल' हेल' हेल'
हेल'
हेलौ
हेल'
ओं खोनादों।
हेल'
हेलौ
हेल'
अ नोंथां खोनादों।
हेलौ अ नोंथां खोनादों। खोनादों।
खोनादों खोनादों खोनादों नोंथां।
खोन खोनादों आदसा आ मोजांबा खबरा नोंथां?
मारैनो दङ नोंथां नालाय?
मोजां मोजां मोजां जोङो आं माबा खोथासो एसे रायलायनो गोसो जाबाय जोंनि जि दानि फरायसाफोरनि सोलोंथाइनि जि थासारि बिसोरनि केरियारखौ लानानै बिसोरो बे बेसेबां सांग्रांथि बेनि सायाव एसे सावरायबा मादै जागोन नोंथां?
सावरायजागोन नोंथां मोजाङैनो जागोन।
जागायनोसैमबा आं।
औ दे नोंथां।
ओ खोथाया जाहैबाय जोंनि फरायसाफोरा एसे टारगेट लानानै थांखि लानानै फरायनाया मोजांसिन आरोखि जिहेथु जोङो ग्रेजुवेसन जानानै जों बिए पास जानानै बि ए सि पास जानानै बि कम पास जानानै जाहाथे जों बेखार जाहैया बिनि थाखाय जोङो बायदिसिना केरियार गाइडनि सायाव गथ'फोरखौ नोजोर होनाया बिराद दरखार बायदि नाङो आरोखि जिहेथु जाहाथे बिसोरो गावनि आथिङाव गावनो गसंनो हायो बहुत फरायसाफ्रानो मिथिया ना मा बुंनो नोंथाङा बेनि सायाव?
औ औ नोंथां नोंथाङा जि बुंदो बे बाथ्राया नंगोनो खायसे गार्जेनफोरनिया जोंनि गार्जेनफोराबो माने गथ'फोरनि केरियरखौ लानानै सिरियास नङा। जेरावनोखि गारजेनफोरा गथ'फोरखौ नायनांगौ बे समाव माने गथ'फोरखौ गानना दोननाय बायदि जायो दा जे बिबायदि बिराद दिग्रि दुबखांनाय उनाव जों डिलिट बायदि कर्सफोरखौ होनानै जोंनाय गथ'फोरनो जाहाथे उनाव माबा मोनसे माने जबफोर मोनहोनो थाखाय टिचार लाइनावबो थांनाय बेफोरखौ नोजोर होनानै जोङो लाइनाव जेनेबा गथ'फोरफोरखौ फोरोंथाइ होलांबा मोजां जायो। नोंथाङा मानो?
थारैनो जोबोद मोजां खोथा बियो ओ गोबां फरायसाफोरानो मोनथिया माने फरायनाया जोबखांनायनि उनावसो मोनसे फिल्ड फैयो सानदांथि फैयो जे औ आं उमुख कर्सखौ लानांगौमोन आं उमुख दिप्ल'माखौ लानांगौमोन बेफोरखौ लानायबा आं दिनै गोरलैयैनो मा जानो हाबायमोन फोरोंगिरि जानो हाबायमोन फोरोंगिरि साख्रि मावनो हाबायमोन खिन्थु बे मोनसे सांग्रांथिखौ जोङो होनांगोन आरोखि जोंनि जि सोलों फरायसा सोलोंसा बिसोरनो जों बे होनांगोन दा एक्सुेलि जोंदि दा पेद आनजाद फैगासिनो प्रि इन्ट्रि टेस्ट फर दिलेट बेफोरबायदि आनजादनि खौरांखौ जों बिसोरनिसिम थांनो हायोबा मोजां आरोखि ज ससियेल मिडियाजोंनो जा बा जोङो माने मा होनो फिजिक केलियानो जा फेस टु फेस जा बे खोथाखौ जों बिसोरनो होथारनांगौ आरोखि जोङो जे बारा सेल्फिस जानाङा थारमाने दानि जुगावय बयनिबो जौगानायखौ जों नोजोर होनानै जोङो माने बेखौ एसे एसे माने ओ गावखौ थेग खालामनो हानाय बायदि मोनसे खामानियाव जों बिजि जानांगोन आरोखि नङाबा जों न' खाथिनि जुदि सासे मानसिया न' खाथिनि सासे मानसिया जुदि आंल' धोनि जाबाय आंनि न' खाथिनिया गोरिब होनोमबानि आंखौ दिगदार होआ जानो आंखौ दिगदार होगोनो सानससे निस्सय। बेनिखायनो जोङो बयनिबो जौगानायखौ नोजोर होनानै जोङो सोलों फरायसाफोरखौ एसे टारगेट लानानै फरायहानै बिसोरखौ जोङो जाहाथे गावनि आथिङाव गसंनो हायो बेखौ जों नाजानाया जोबोर मोजां। दा नोंथांनाव आरो बेलेग साननाय दङ अननानै खोनथा जायो।
थारनो नोंथां नोंथाङा जिफोर बाथ्रा बुंबाय बे एखाबारे थार नंगौ ओ जोंनि बे बर' गथ'फोरा हा दिग्रि जोबखांनो मादावव बुजिनो मोना माने थ' बिनि सायाव जायफोरा माने रोंखा राखा बफोरबायदि सुबुंफोरा बेफोरनि सायाव गियान होयोब्ला मोजां जायो दा जों नुनो मोनदों जायफोर रोंखा राखा जोंनि सम बे सुबुंफोराबो माने उनाव गोग्लैसोनानै थानाय गथ'फोरखौ माने बेबायदि आ सोंथाइनि बागै गियान होनायखौ गोबां खम नुनो मोनो आरोखि दा बेबायदि जायोब्ला जोंनि गावनि माने हारिनि सुबुंफोरा गोलैना थानांगोन दा बेबायदि गोैनायखौ खमायनोबा जोङो बेबायदि माने सोलोंथाइनि दिगाव गथ'फोरखौ एवारनेस प्रग्राम बा सांग्रांथि लाबोनाया गोनांथार आरोखि आंबो बिदिनो सानो नोंथाङा
थारैनो थारैनो आंथ' बेहाय जौसेयाव जौसे जौखोन्दो सापर्ट दङ बे बेफोर खामानिखौ जों जुदि साफ्रोमबो साफ्रोमबो बिबान लानानै मावोबा सोरबा बर' फरायसा आफाद बा सोरबा आसाम फरायसा आफादाल' जे माव नांगो बे नङा जोङो साफ्रोमबो माने नोगोरना-नोगोरारिया बा एसे गोरोंफोरा जुदि बेखौ दायथ' लालायो बेखौ खुनु माने सााथ्र घन्था बा माबाफोरा बिबान लाथारनांगौ बिदि खोथा नङा आंनि साननायाव आरोखि जुदि जों बयबो दायथ'खौ लालायो अब्लानिया बे थांखिया बे साननाय हनाया बे मोनसे रिभलउसना बेसे मोनसे मुभमेन्टआ थारैनो देरहासारगोन होननानै आं सानो आरोखि बे बेफोर ओ लोगोसे लोगोसे आरो मा जोंनि न'खरनिबो खोथा थायो गोबाङानो सानो फैसा थाखा गैया आं बोरै फरायनो हानो खिन्थु साननायनो थाङोबा बहाय बहाय फैसा थाखानि मानि खोथाया फैजोबा आरोखि डिलेड कर्स लानायाव बेसे थांगोन नोंनिया तिनि हाजार थांगोन एदमिसनाव थांलाय फैलाय बहाय खरस थांगोन खाथियावबाथ' आरो खरसनो गैला बेफोर खोथाखौ नोजोर होनानै जोङो। माने समाजखौ मोजां। दानायाव जोङो दानायाव जोङो नोजोर होनांगोन आरो नोंथाङा आरो बेलेगफोर ओ-आरो साननाय दंबावबा बुंजागोन आं नेनानै दङ।
थारैनो थारैनो माने दिलेटआ जेेल' बे माने सासे गथ'नि थ थानाय लामा होगोन बे नङा बेनि अनगायैबो जोङो गुबुन गुबुन राहालाफोर दं जायखौ माने सासे गथ'नो फोरोंथाइ होयोब्ला। बेनि अनगायै जोङो जेरैबायदि हमना ला गावखौ सुंथानो हानायनि थाखाय बा जों ओ खायफा खायफाया मा होने ओ आखाइनि खामानि मावनानैबो खिसुमान थांना थाखाय रामा लानो हायो जेरै बायदि। आ आइ आइटि आइ। बेफोरबायदि कर्सखौ लानाय आइ थि आइ बेायदि कर्स माख- खायसे माने बिथिंनि सोलोंथाइ होनाय जायो जेरैबायदि मोब्लिबारि बिथिंनिफ्राय लानानै ब प्लामबार बा कारपेन्टार बायदि बायदि खामानि फोरोंनाय जायो बेफोरनिफ्रायबो जोङो साफा साफा माने गावखौ सुंथानो हानाय मानसि मह रै रोंखा राखा जानानै थानो हायो आरोखि थ' बेफोरखौ जोङो इयुन जोलै गथ'फोरनो ओ खोन्थायोब्ला लानो होयोब्ला साफा साफा रोंगौथि गोनां सासे सुबुं जानो हागोन आरोखि आं बेफोरखौबो सानो माने थ' अनलि बि एद आल ' बे माने जानांगौ बे बेबादि नङा आरोखि दा बेफोरनि सा
उम।
मोजां नोंथां।
ओम ओम निस्सय निस्सय थारैनो माने एकदम खोथा बिराद साननो गोनां खोथा बेफोरो जे आरो फरायसाफोरा गोसो होआ जे जोंनो मार्कसखौ मानो नांगौ जे जोङो हायार सेकेण्डारियाव जोङो मिनिमाम फिफ्टिनि सायाव लाखिनांगौ बे मार्कस मानो नांगौ बिसोरो मिथिया मानो मोनथिया जों एवारनेसा जोंहा फैयाखै दा सासे गथ'आ आरो फरटिफर मोनबाय फरटिफर मोनबाय बि दा बोरै बोरै दा क्वालिफाइद जागोन बे बि एड नि थाखाय? बेफोरबो साननो गोनां थारमाने गथ'फोरा मा दु गथ'फोरा मानो गुरुबत' होआ बेफोर इनफरमेसनखौ मोना बिसोरो आरो गोबाङानो मा सानो जे है मा साख्रि मावनो आं बिजनेस मावगोन माने सिमाङा गिदिर गिदिर फास्टआव उनाव थांनानै मा जाहैयो थांनानै फिसा फिसा जि मोनो बेखौनो मावनो बिसोर सानो एरै। बेफोर मानि कारन जादों नों? नोंथा मा सानो बुंजायो नोंथाङा मा सानो बुंजायो?
दा बे जाबाय माने। गथ'फोरा उन्दै समाव मोनसे थि थांखि थाखाया नालाय बेखायनो जाय समाव माने। ओ-थांखि लानानै फरायनांगौ बे समाव माने बे गथ'फोरा गावनि थांख खोनो मिथिया माने बियो गावखौ मा जानो लुगै मारदों गाव बबे लाइ थिं माने रोंखाखा बेखौ गाव बुजि मोना दा बे बुजियो जे माने ओ रोंगौथि गोनां सुबुंफोरा बै गथन सायाव माने माने आ अबजार्भ खालामनानै बुंनो हायो जे नोङो बे लाइननि मानसि दा बेलाइनाव थांङोब्ला नों साबसिन जागोन साबसिनै माने आ रिजाल्टखौ मोनगोन नोङो बेफोर बाथ्राखौ माने सासे गथनि आगोलाव जुदि फोरमायना होायोब्ला बे सासे गथ दा बे लाइनाव मा थिग माने मोजाङै फरायलानो हागोन बेयो बेफोरनि थाखाय माने सासेखौथ आं गाव माालायनथिं रोंखा राखा‌ बेखौ बुजिनायनि थाखायनो बिसोरो माने गि गिबियाव आं उमुक माने डक्टर जागोन इन्जिनियार जागोन बा गुबुन बायदि माने थांखिफोरखौ बुंसोनाय बायदि जायो आरोखि जेरावमखि बेयाव माने गावख गावनो मिथिया जे इयो बबे लाइननि माने मानस बा बबे लाइन नि थिं थाङोबा बिनि थाखाय साबसिन मोजां त बिखो मि थिनो थाखाय ने बुंफोरा बा रोंखा राखा सुबुंफोरा बे
उ
गथखो बाहाय खोन्थानांगोन जेनेबा नोङो बेलाइनि मानस अब्लासो सासे गथ'आ आ‌ माने बे लामा थिं मोजाङै थांना आंनि बायिब्ला नोंथां
थां ओ दोनथनोसै नामा जोङो रायज्लायबावसिगोन उनाव न' थेंक इउ
आ थेंक इउ थेंक इउ